हेलौ औ नोंथां औ नोंथांजों आं ओ ना हमनायनि बागै एसे सावरायनो नागिरदोंमोन आरो। ओ नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलथिं ओ ना हमनायखौ माबोरैहाय ना हमो? आरो माबोरैहाय ना फोरखौ फिसिनाय जायो? नोंथाङा एसे ओ फोरमायना होलाय?
औ बिदिनो ना हमनाय बुंब्लाथ' बिदिनो ना हमनानैथ' ओ गोबां मानसियानो मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
दा बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनिया गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा ना हमनायाव जोबोद आखा फाखा ना हम नाय ना गुरनाय नङा होनबा नोंथां। बिदिनो ओ गोदोनि गोदो जोंनि बर' आइजोफोरा बिदिनो ना हमै हमैनो माने जिउ खुंबोदोंमोन आरो। न'खरखौ सुंथाबोदोंमोन। थिग बेदिनो बुंनो थाङोब्ला गोदो बिदिनो दा नानि दामफोरा खममोन आरो बिदिनो थायनै बिदिनो थाइबा बिदिल' गाहाम मोनल' आरो। थां ओ खिन्थु दा बुंनो थाङोबा ना माखासेनि दामानो बिदिनो बाजि द'जि गाहाम नङा होमबा नोंथां।
औ औ
औ बिदिनो गोदो गोदाय बर' आइजोफोरा बांसिनानो ना न' हमनानै जिउ खुंबोदोंमोन न'खर सालायबोदोंमोन। बुंनो थाङो आं गोदो बांसिन ओ जेन'बा जा जायगायाव जों ना हमनो थाङो। बे जायगायावनो ना मोनोमोन आरो गोदो बिदिनो ओ ना हमनो थाखाय गो गुबुन गुबुन जेनेबा जायगाफोराव थांनानै माने बेयावनो दुब्लि बारिफोरावनो हर थालाबायना नै ना हमना लाबोयोमोन आरो नोंथां। ना हमना लानानै ओ बिनि अखा नायै बिनि हाथाय बाजारफोराव फानोमोन आरो गामिफोराव ओ थिग बेबायदिनो ओ बुंनो थांब्लाथ' दा बिदि ना मोनला आरो नोंथां। ओ ना मोनला ओ बुंबाथ' दानिया बिदिनो ओ नाफोरा गोबां ओ खम जालांनो मोनबाय बिदिनो जानला मोनला जायगाफोराव नाखौ मोनला आरो।
आरो गोदोनि बायदि ना गुरनाय इ ना गुरनाय बायदि दा बिदि जोबोद खम जानो मोनबाय माने दानि सुबुंफोरा बारा ना गुरला आरो नोंथां। ओं गोदोसो ना गुरनाय ओ बिदि ना गुरनायफोराव आखा फाखामोन। दा बिदिनो ओ जोंनिया बिदि खायफाया बिदि बुङो जा जों ओ माइ गायनाय फोथाराव जोंनिया दै जायो नङा होमबा नोंथां। दै दै लोमनानै बे दै लोमनाय फोथोराव जा जों माइ गायनो थाखाय ट्रेक्टर हालेवयो नङा होमबा। बे ट्रेक्टरनि जा बे थावफोराबो गयोना जोंनिया बे हा ओ दुब्लि फोथारफोराव बेफोरनि थाव गनायफोरजोंबो नाफोरा माने बारा एसे जेनेबा जाया आरो। नाया थैयो खायफा खायफाफोरा।
एथि बिबादिनो ओ बिदि ना मोना आरो दा गोबां आगोलनि बादि। बिदिनो नाफोरखौ बुंनो थांब्लाथ' जोंनिया बे बोथिया नाफोराथ' गोबां दाम आरो नोंथां। बिदिनो ओ फुवासेफोरावनो बिदिनो एक्स' गाहाम आरो बहुद दाम। आरो बुंनो थाङोब्ला बे जोंनिया जा खुसियाखौथ' नोंथाङा सिनाय हायो खोमा। ओ बे खुसियाखौबो माने गोबां ओ दाम लायो आरो बे खुसियाबो माने बे खुसियाखौ ओ गोबां मानसिफोरा बायो माने थै जा नो थाखाय बिदिनो खुसिया जोंनि बे ओ बेराम जानाय सुबुंफोरनि थाखायबो माने बे मोनसे मोजां बुस्थु नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
बिथांमोनना फोरा बेमार जानायफोरा बे खुसियाखौ बांसिन जायो थै जानो थाखाय एबा बोलो मोननो थाखाय। बिदिनो ओ बिदिनो जों मालाबाफोर गोबां ना मोनब्ला जों बे नाखौ जों ओ जों बिदिनो नाफामबो बानायो नङा होमबा नोंथां।
औ खोनादों।
नाफाम बानायनि बुंब्लाथ' जों बिदिनो नाफाम बानायो जों थास'खौ बाहायो नङा होमबा नोंथां। थास' बानायनानै थास' जों देनानै ना फामजों थास' देनानै ना सेवनायजों थास' देनानै जों बेखौ बिदिनो हासुंफोराव ओ जों हासुङाव सोना दोनो हासुं एबा बयामाव नङा होमबा।
औ।
बे हासुं एबा भयामखौ मोजाङै ओ जेन'बा मारिनानै एबा भयाम ओ हासुंखौ मोजाङै जोङो खोबथेनानै दोनो आरो। बिदिनो जेब्ला नाफामा जानो जायो अब्लानिया नाफामखौ जायो आरो नोंथां। ओ थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोब्लाथ' ओ गोदोनि बायदि जेन'बा बिदिनो ओ जोंनि गोदोनि जों लाइमोन फोराव एबा सिखाफोरावबो गोबां ना हमनायाव आखा-फाखामोन आरो नोंथां। खिन्थु दा बेफोरखौ ओ नुनो थांला दानिया आरो ओ जोंनि ओ न'खर जेनेबा जोंनि लाइमोनफोरा बांसिनानो न'आव थाया एबा गुबुन गुबुन जायगायाव ओ फरायनो थायो आरो। थि बेबायदिनो बिसोरबो गामियाव बारा एसे फैबाय थानो स सम मोना बेनिखायनो बिसोरो ना हमनोफोर बारा रोङा आरो एबा ना गुरनो रोङा। जोंनिया ना गुरनो बुंब्लाथ' जों बिदिनो औवानि बानायनायजों सो गुरो नङा होमबा नोंथां। औवाजों जोंनिया ओ जेखाय बानायबाय। बिदिनो खबाइ बानायबाय बिदिनो सेन, खखा जों औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो नोंथां। ना फिसिनाय बुंब्लाथ' नाखौ जोङो ओ खायफाया ओ गोबां हाखर गोदोर गोदोराव ना फिसियो नङा होमबा नोंथां। बे नानो ओ खा नानो आदार होनो थाखाय खायफाया गुन्दै होयो। आरो खायफाया बे ओ हाथाय बाजार ओ बिनिफाय नानि आदारफोरबो बायनानै होनायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ औ।
दोननानै आदार रुमब्लाथ' खायफा खायफाया बे हाखर गोदोर गोदोर फिस ओ गोदोर गोदोर ओ जावनानै जेनेबा हाखराव ना फिसिनो थाखाय बे हाख'र खाथियावनो जोंनिया अमा फार्म बानायो आरो नोंथां बे अमा फार्मखौ हाखर खाथियाव बानायनायनि जाहोना जाबाय जेब्ला अमाया ओ खियो अब्लना बे अमाखौ जोङो बिदिनो दै लुस्रनानै जोंनि हाखरखि पायेब हरनानै माने गोलैनाय सुबिदा खामना दोनो आरो नोंथां। औ माने बेयाव जोंनिया अमाखौबो फिसिबाय आरो जों नानोबो आदार मोनजानाय जाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
औ नाखौ खायफा खायफाफोरा थिग बेबायदिनो फिसियो आरो बां फिसिनानै
औ नंगौ
नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलावबो गोदोनि बायदि बिदिनो ना मोननायखौ नोंथाङा नुदों नामा एबा ना फाननाय माने गोदो नोंथाङा बिदिनो जिउ खुंनायखौ नुदोंमोन नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां। नंगौ दे। गोदो माने जोंनि बिदिनो आबै आबौमोननि दिनावथ' बिदिनो ओ गोबां मानसियानो बिदि ना गोन होनानै ना सारनानै जिउ खुंबोनायखौ नुनो मोन्दों आरो
औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरबायदिनो माने गावनि न'खरखौ ओ गावनि न'खरखौ सुंथानो थाखाय बिदिनो ओ जेथिंबो थांनानै बिदि बेलिब बिलो हाखर दैमा दैसा बेफोराव थांनानै माने ओ ना बोनहोयो, आरो ना हमो ना बोहोयोमोन आरो बिदिनो ओमफ्राय बे जाय खिनि ना मोनो जाखिनि ना मोनोन बेखिनि नाखौ ला बोनानै बिसोरो बाजारावहाय फानहैयोमोन आरो बाजाराव फान फैनानै ओ बिसोरो बिदिनो फुवासेफोराव एसे माने गोदोथ' माने एसेबां माने दाम नङा हामोन नालाय आथिखालावसो फवासेबानो स बिदि ओ जौसे रां नै जौ जौसे रां बाजि रां बे बेफोरबायदि जाबाय होनबा ओ नाथाय नाथाय गोदोथ' बेफोरबायदि माने ओ बेफोरबायदि एसेबां बेसेन गोसा नङामोन आरो नाया ओ बि- बिदिनो फवासेफोराव ओ नैजि जि रां बेफोरबायदिमोन आरो
औ।
ओमफ्राय दाथ' ओ दाथ' बेफोरो बेफोर नाया फवासेफोरावनो बिदि बाजि रां जौसे रां बेफोरबायदि जाजोब्बाय आरो ओ बिदिनो माने ओ गोबां दङ बिदिनो गोदो ओ गोदोयो। सारोमोन आरो ना सारथिंनो थाङोमोन जे ना सारथिंनो थाङोमोन गावनि ओ गावनि गथ' गथाय बिसिखौ जाहोनो थाखाय ओ न'आव इसे माइरं मैगं थाइगं बायनो थाख
औ ओ औ थिग बेबायदिनो गोदोथ' बांसिनानो बे बोथिसेल' ओंखाम मोन जायोमोन होननाय खोनादों आरो नोंथां औ दाथ' बिदिनो बोथिथाम गाहाम जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ खायसे खायसे थ बिदिनो ओंखामबो मोनजा बावामोन बिदिनो थालिर, ओ मायबा मायबि बिदिनो फिथाइ सा फिथाइफोरखौनो रुला रुलाबायनानै जायोमोन आरो औ बेफोरबायदिनो औ नाथाय आथिखालावथ' जोबोद ओंखामनि आंखालानो गैला आरो ओंखामखौनो जोङो गोबां सोलायबाय ओंखामखौनो जोङो बोथिथाम गाहाम माने दिनाव जायो आरो जोङो।
औ नंगौ
आरो बिदिनो ना सारथिंनाय ना बोनथिंनाय बेफोरथ' गैनोनो थांलिया नुनोनो मोनला आरो रावबो बेफोरबायदि खालामलिया दानिया खालामोबाबो खायसे खालामो एसेबां माने बांसिनानो खालामा आरो बेफोरबायदि
औ दानिया माने ओ न'आव बोथिसे जानो थाखायल' बिदि सारो एबा ना नागिर
औ औ औ नंगौ औ बिदिनो ओ खायसे माने ओ हाखर हाखर गिदिर गिदिर बानायनानै सानै साथामसो लोगो- नांनानै माने बिदिनो ना हेंगारो आरो दाना बेफोरबायदि खालामो आरो बे नाफोरखौ उम माबा मोनसे बे फुजा बिदिनो मागो ओ बैसागु बेफोरबायदि बेफोरबायदि समावहाय माने बे नाखौ बोनाय जायो आरो।
औ औ। औ बोनानै माने फाननाय जायो आरो औ औ औ
न' न'आवबो जानो थाखाय बोखांनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथाङा मोनथिनाय बायदि ना हमनायाव मा मा मा मा लानानै ना गुरो एबा ना हमो नोंथाङा एसे फोरमायना गोन नामा
औ औ जोंना गुरनो थांब्लाथाय जोंनाथ' जेखाइ नांखागौ जों जेखाइजोंसो गुरनो हायो नालाय आरो ना लानो थाखाय जोंनो खबाय नांगौ जायो बेनि थाखायनो जोङो खबाय खौबो लायो आरो नाजों खबायजों ओम लानाय जायो आरो जों ना सारनो थांब्लाथाय बिदिनो दुब्लिफोराव जे फिसा फिसा हाखर थायो नालाय बेखौ सारनो थाखाय जोंनो माबा मोनसे से बाल्थिं बा गामला बेफोरबायदिखौ लानानै जोङो ना हमनो थाङो आरो ना सारनो थाङो।
औ नोंगौ।
औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना होबाय नङा होमबा नों
औ नोंगौ नोंथां।
औ नोंथांजों औ नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय दे बिदिब्ला नोंथां